औ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसै आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ बिदिब्ला ओ बिदिनो जोंनिया औवा नङाब्लाथ' जेबो खामानिनो जाया नङा होमबा नों थां औ गासैबो खामानियाव जोंनो औवाखौ नांथारगौ
औ नंगौ
नोंथाङा मोनथिनाय बायदिब्ला औवाजों जों मा मा खामानि मावनो हायो एबा मा मा बानायनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंहा माने औवाजों जों गोबां खामानि मावनो हायो आरो नोंथां
औ औ
औ जेरैहाय जोंहा न' बां लुनायनिफ्राय बेबायदिनो बन जानायनिफ्राय जों माने औ बेबाय दिनो जों औवाखौ गोबां गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जेरैहाय जोंहा औवाखौ जोङो माने
औ
औवा गाजा ओंखारनायखौ जों मैगंबो जानो हायो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा औवाखौ जोङो माने न'फोर लुयोब्ला माने जोंहा औवानि औ औ माने खुन्था गायसननायाव माने बेफोरबायदि बेरा होनायावबो जोंहा माने औवाखौनो जोङो माने फिसा फिसा बिदि जिर खाथि जिरनानै जोङो माने औवानि बेरा होनानै औ जोङो बेबायदि औवानि न' लुनाय जायो आरो नोंथां औ बुंनो थाङोब्ला जोङो माने औवाजों गोबां खामानि मावजायो आरो नोंथां
औ औ
औ औ बेबायदिनो जोंहा माने औवाजों जों गोबां बे बेबायदिनो जेखाय खबाइबो हेबनो हायो नोंथां औ बेबाय दिनो फल खासा बेफोरबायदिनो औ आरो जोंहा मैगंबो जानो हाखायो नालाय जोङो औवाखौ औ बेबायदिनो जोंहा माने जोङो औवाखौ फाननानै औ औवाखौ जोङो फाननानै बेनिफ्राय बेखौ बायना लांनानै गोबां माने गोबां गिदिर गिदिर कल कारखानायाव माने बेखौ मेसिनाव होनानै बेनि फ्राय खिथाब पेपार बेफोरबायदि खौ दिहुननाय जायो होनना जों मिथियो आरो नोंथां औ औ बेनिफ्राय जोंहा आरो माने बेजोंनो जोंहा गस्ला फोरनि माने खाालार होनाय बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जोङो माने औवाजों जोङो माने गोबां बेबायदिनो न' लुनाय खुन्था गायसननाय बेफोरबायदि खामानियाव आरो औ बेबायदि बेरा हेबनाय औ जोंहा माने बु जोबनो गैया आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ बेबायदिनो जोङो माने जोंहा जेरैहाय जोङो खदाल बानायनोब्लाबो जोंहा खदालनि नाला खदालनि नालाखौथ जों औवानि होथारनांगौ जायो नालाय औ जोङो मानिे बेबायदिनो औवाखौनो होनाय जायो आरो जेरैहाय जोंहा बे ना सारनाय सि सिलि बानायब्लाबो जोङो माने बे सिलिनि दानथायाव औवाखौनो होनाय जायो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो माने ना गुरनायनि गोबां आइजेंफोर बानायनायाव जोङो औवाखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने हा खराव सोंनाय हाखराव सोंनाय जेखौबो जोङो माने बेनि थुुनिखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो औ बेनिफ्राय औ बेबायदिनो जोङो माने गोबां बे जेखाइ खबाइबो हबनाय जायो बेबायदि बिदिनो फल खासाफोरखौबो जोङो माने औवाजों औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने औ दाथ माने गोबां जोंहा बेबायदि औवाजों हेबनाय थुलफोर ओंखारबाय औ बेबायदिनो जिरायग्रा मासिफोर बेबायदि जोङो औवानि मोनो आरो नोंथां औ जोङो माने गोबां गो बेबायदिनो जों खम नुयो आरो बानायनायखौ औ जोङो बेखौ बायोब्लाबो जोङो माने गोबां बेसेन होनानै बायनांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो माने बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो मेला गोदोर गोदोर जायोब्ला जोङो बेबायदिनो बिबार दोननायनि टाबबो जोंङो औवानि बानायनाय नुयो नोंथां
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जग्रा मासि बेबायदिनो जोंहा बेफोरखौ जों बानायनाय नुयो आरो नोंथां
औ
औ जोंहा माने हिसान दानायावबो जोंहा ताथखाल बेबायदिनो गान्दि बेफोरखौबो जोंङो गासै माने औवाफोरनिनो होनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंङो माने औवाजों गोबां खामानिफोर मावनो हायो आरो नोंथां औ जोंहा औ बेबायदिनो जोंङो माने जोंहाथ' गोबां माने हेफाजाब होयो आरो नोंथां औवाया जोंनो औ जोंङो मानिे जोंङो बेखौ फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो आरो नोंथां औवाखौ औ नों नोंथांङाबो एसे औवानिफ्राय जों मा मा बानायनो हायो नोंथांङा बेसे फोरमायना होदो
थिग बिदिनो नोंथांङा औ जों गोबां खामानि मावनो हायो नंङा होमबा नोंथां माने औवा नंङाब्ला जेबो खामानियानो जाया आरो अ बुंनो थांङोब्लाथ जोंनियाथ' गोदो बांसिन जोंनिया हानि नंङामोन नंङा होमबा नोंथां औ जों बिदिनो बिदिनो गोदोथ' थोरिनि न'आव गोजामोन बे थोरिनि न'आवबो जोंङो खुन्था एबा बेयाव जेंला बेरनो थाखाय जों बे औवाखौ नांथारगौ आरो जों गोदोथ' बे जोंनि बे उखुम मुदायावबो जोंनिया बिदिनो प्लास्टिकफोरबो होआमोन आरो बिदिनो थोरिनि औ थोरिनि होनायाव जों औवा नांखागौमोन आरो जोंनो आरुफोर जेननोबोखौ औवा नांगौमोन आरो बुंनो थांङोब्ला गोदोथ' जोंनिया बे उन्दुनाय बिसनायाबो जोंनिया बिदिनो कार्डनि नङामोन नङा होमबा नोंथां गोदोथ' बिदिनो औवानि स सां बानायनानै उयाव उन्दुयोमोन दथ' बिदिखौ नुनो नांला दा बिदिनो कार्डनिसो बानायनाय नुयो आरो नोंथां जोंङो बेनो औवाखौ मोजां मोनो बेनो औवाफोरा गोबां ओ औवा दोंङो नंङा होनोमबा नोंथां औ जों बे औ बे जों औवाखौबो जों बेफारिफोरनो फाननानै गोबां रां मोनो आरो बेखौ बिदिनो बहिफोरखौबो मोनो नंङा होमबा नोंथां। औ औवानिफ्राय आरो दाथ' औवानि गाजा ओंखानायजों बे औवानि गा जाखौ जोंङो माने न'आव लाबोनानै जों मैगंबो संना जायो आरो बे औवानि गाजांखौ जों आसारबो खालामनानै बिदिनो साननैसोनि उनावबो जायो आरो नाफोरजों
गाब नंगौ नोंथां
औ औवाखौथ' जोंङो। बिदिनो जोंनो हाजारखि जोंङो बिल्डिं एबा जों पाक्कानि न' लुवा मायो जोंनो औवाखौ नां थारगौ आरो नोंथां जों जेब्ला बे औवाया औवाखौ बे पाकानि न' लुनो थाखायबो जोङो बे औवाखौ माने बिदिनो जों बे औवा सायावसो जों बिदिनो दान्दा गायनानै जों गाखो गाखोनो बे ओ खौ जोंङो थालायनो गोनां जायो नंङा होमबा नोंथां औ गासैबो औवानिनो गोनांथि जायो बे खदाल फोरनि बिदिनो दान्थाफोरखौ औवानिसो बाहाय
औ
औ दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव जोंनो खोथिया आखा आखासे खानोब्लाबो जोंनि औवानि जोंनो आरुंखौ नांथारगौ नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
औ जों बिदिनो बिदिनो जोंनिया दा माइफोरखौ माइ आबादफोराव जों मोसौ गोरा हाबोनो हाबनाय खौ जोङो रैखा होनो थाखाय जों औवानिनो बेरा होयो
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंनियाथ' बे जों थानाय ख खथाफोरनि जोंनि दरजाफोराबो जोंनियाथ' गाससिनियाबो औवानियानो गोजाफ नङा हामा नोंथां माने गासैबो नखर न'खराव बिब्दि माने पाकानि नं गैजोबा आरो नोंथां। बिदिनो गासिनबो न'आ हानियानो बेयावबो जोंनो औवाखौनो नांगौ जायो आरो जोंदि जा माइहंफोरजों लुयो बेयावबो जोंनो औवासो नांगौ जायो आरो औ। जों बिदिनो न'खरफोराव बिबार बारिफोर बिबार बागानफोर गायब्लाबो। एबा लामाफोराव बेरा होनो गोनां जा जोंनो औवाखौ नांगौ जायो नङा होनबा नोंथां औ आरो जोंनोथ' बे जोङो जा न'आव हासिब सिबो बेफोरबो गासैबो औवाखौनो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां औ गासैखौबो जोंनो माने औवा गैयाबा जेबो खामानियानो जाया आरो नों थां औ जोंथ' औवाजों गोबां बिदिनो दामग्रा दामजुफोरबो बानायनायखौ नुयो बिदिनो जोंनिया थरखाया थ' बे औवानियानो नङा होमबा नोंथां आरो जोंनिया बे सिफुंफोराबो औवानियानो आरो औवाजों गोबां खामानि मावनो हायो आरो जोंनि बे। जेखाइफोरखौबो औवानिखौनो हे हेबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बे खबायफोरावबो बे बे सेनफोराबो बेफोरखौबो माने औवाजों बानायनाय बेसा
औ औ जों गोबां बायदि बायदि हेबनो हायो आरो नोंथां औवानिफ्रायबो औ। औ